नोंथां नोंथाङा फ्रियावनो दंथ'य ना?
औ दङ नोंथां आं फ्रियावनो दङ।
अ बिदिब्ला जोङो दसे सम सावरायलायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
बिदिब्ला जागायनोसै नोंथां नों बुंग्रो ना आं बुंग्रोनो नोंथां?
नों फोरमायग्रोदो बिनि उनाव आं फोरमायनोसै नोंथां।
उम। जोङो दायो एसे फरायनायनि सोमोन्दै बुंगोन आरोना नोंथां। बिदिब्ला आं बुंगोनोसै।
औ
जोङो जोङो दा आथिखालनि मुगायाव सोलिबोबाय थानाय आरोना नोंथां।
औ।
जोङो जेरै दा गोबां फरायनानै मोजां मोजां गियान मोनानै गोबां गोबां गिदिर गोलाव जानो हमदों आरोना नोंथां।
औ।
खायफा बिदिनो फरायालासे आल्थु फाल्थु जानानै दङ बेफोरनि बागै नोंथाङा मा बुंनो सानो?
आल्थु फाल्थु जानायनि गुबै जाहोनानो जाबाय माने गाव गावखौ मोजाङै थाललायि माने बै बैसो समाव नाइन टेन सम फरायनाय समाव गावखौ सुबुङा हगारसारनानै लायो बिनि थाखायनो गावनि गोसोखौ हमथानो रोङैनि थाखायनो बिसोरो उनाव बिसोरो बेखार आल्थु फाल्थु ज जाहैयो गोनां जायो एबा बिसोरो जाहैयो मानोना जोङो बे नाइन टेन जेब्ला जोङो भट फरटिन फिफटिन बोसोर समाव गावनि गोसोखौ हमथानो रोङा एबा बिमा बिफानि बुंनायफोरखौ जों मानिया बेफोरखौहाय बेफोरनि बागै नो बेबायदिया जाहैयो आरो ओमफ्राय खायसे खायसेनि न'खराव खायसे खायसेनि बिमा फिफाया थाल लानो रोङा गथ'फोरखौ बादा होनो रोङा ओमफ्राय बुजायनोबो रोङा। माने जा मावदों बेखौनो थिनो बिनि थाखायनो गथ'फोरा बेफोर बायदि महर लानो गोनां जायो। बेबायदि समाव माने जों बांसिन गोसोखौ आथिखालनि मुग गायाव जों बांसिन नुनो मोननाय जायो बेबायदि बेखार सेंग्रा बेखार सिख्ला माने आलथु फालथुखौ बांसिन नुनो मोननाय जायो आरोना मानोना जेबलायै नाइन टेन मोनबाथाय गोसोखौ खुला खुला आगारसारबाय लोगो मोजां मिथिला गाज्रि लोगो सायख'नो रोंला। लोगो सायख'नो रोङैनि जाउनाव बिसोर गाज्रि लोगोजों लोगो जासिगोन मोजां गाज्रि बेसाद सोबसिगोन निसा बुस्थु लासिगोन बेनि थाखायनो बिसोरो बिदि जायो आरो। जोङो गावसोरनि जिउखौ दानो थाखाय बिदि बेखार सेंग्रा फाल्थु सेंग्रा सिख्ला जायो थाहैनो थाखाय जोङो गोसोखौ दाद खालामनानै लाग्रोनांगोन गिबियाव बिनि उनाव जोङो बिमा बिफानिफ्राय बुं नाय बाथ्राफोरखौ बुजिनांगोन ओमफ्राय गिदिर गोलावफोरनि मान बिदि मान ला नो रोंनांगोन बुजायनायखौ लानो रोंनांगोन। बिनि उनाव निसा बुस्थु जायखौ निजा निसा बुस्थु जायखौ जोङो खर'नि माइनखौ जायो बे बेखौहाय जोङो गारनांगोन आरो बेनिफ्राय टटेलि जों गोजानाव थानांगोन बेयो ओंखायनो
माने होनबासो जों मोजां जागोन नङाबा जोङो बेबायदि गाज्रि फाल्थु सेंग्रा नङाबा सिख्लाया इदि जों जाहैयो आरो। माने खायसे मानसिफ्रा जाहैयो ना जागासिनोबो दङ नोंथां। ओमफ्राय नोंथाङा बिनि सागै नों नों बिनि बागैबो नोंथाङा माबाफोर बुंनो दंमोन नामा?
फोरमायनो गोनां
औ नोंथां ओ मानो होनोबा जोङो जानाय लोंनाय बेफोरनि बेफोरनि सायावबो जायो नोंथां।
औ।
ओ जोंङो जे जानो जायै मोनजायै बुस्थुफोरखौ जानाय मोन लोंनो लोंथावै बुस्थुफोरखौ लोंनाय बेफोरनि बागैबो जायो नोंथां।
ओम मिथिखानानैबो मावनाय जायो नालाय खामानिफोरखौ खायसे
औ नोंथां जेरै जोंङो निसा बुस्थु बेफोरो जोंनि थाखा य जोंनि देहानि थाखाय गाज्रि बेसाद बेफोरखौ जोंङो हाजासे हायोबा गोजानाव दोननांगौ आरोना नोंथां।
औ
मानो होनोब्ला जोंनि देहाया बेफोरखौ लायोब्ला लोरबां जायो साननो हनायफोरा खम जायो। आरो फरायनो गोसो जायै जायो। फोरनि दान्दायावल होसोनाय जायो आरो नोंथां बिनि थाखायनो जोंङो हाजासे गावखौ गावनि देहाखौ रैखा खालामनो थाखाय मोजां मोजांसो जानांगौ आ रोना जेरै गाइखेर लोंनांगौ
औ नोंथां
आरो मोजां मोजां आफेल, आंगुर बेफोरबायदि बायनानै जानांगौ आरो नोंथां।
औ
आरो मोजां मोजां गियान लानो थाखाय बा मोजां मोजां गावनि बिदाफोर जानाय बिब फोर जानाय बिसोरनिफ्रायबो सोंनानै लानो हायो आरो माबायदि खालामबा माबायदि मोजां जायो।
ओम
औ नोंथां
औ
आरो नोंथांङा माबाफोर बुंबावगोन नोंथां।
औ बुं फोरमायनांगौ दंबावो
औ नोंथां
औ आथिखालनि मुगायाव फरायनायनि होननानै बुंङोब्ला जोंङो गोबां दावगाबोबाय
गोदोनि मुगायावथ जोंङो बेबायदि दावगानायखौ जों नुनो मोननाय जायाखैमोन। दानि आथिखालावहाय माने जेसेबां गोरोंसिन जा दों एथबां गोरों जेरै जेसेबांनो गोदान गोदान सोदोब गोदान गोदान आइजें गोदान गोदान बाहायनाय खामानिफोर माने जोंङो मोननो हादों मिन्थिखौ जोंङो बुजिदों। जेरै जोंङो रोंदों जोंङो रोंनायनिफ्राय जोङो कम्पिउटार दिरुननो हादों। जोंङो अख्राङाव बेग्रा जाहाज दिहुननो हादों दैयाव दैयाव दावबायनाय जाहाज दिहुननो हा दों जोंङो गोजान लामा दावबायनाय जेरै ट्रेन बासफोरखौ जोंङो आरजिना लानो हादों बे गासैबो जोंङो सोलोंनानै थाखायखायनो जादों। बेनिखायनो आथिखाल मुगायाव सोलोंथाया ओरैबायदि गोजौ दावगानानै दंङ। बेनिखायनो जोंङो सोलोंथाइ लानायाव माने जोङो रावबो फसायनानै थानो नाङा आरो जोङो जेब्ला जोङो सोलोंथाइ लानायाव गावखौनो गाहायाव दोनगोन अब्ला जोंनि मान थाखो जोंनि साननाय हनायाबो जोंनि गाहायावनो थागोन आरो बेनिखायनो आथि खालि मुगाया गोबां दावगाबोगासिनो दङ। बे गासिबो सुबुं नि साननाय सुबुंनि फरायनाय रोंनायनि जाउनाव जाजोबदों आरो नोंथां।
ओमफ्राय नोंथाङाबो बेनि बागै माबाफोर बुंनांगौ दं नामा?
थां जों हाजासे मोजां मोजां गियान लागोन जेसेनो मोजां मोजां रोंलांगोन जेसेनो माने मोजां बिबां आरो मोजां खामानियाव बाहायगोन आरो नोंथां।
औ नोंथां उम।
ओहो मा होनोब्ला जोङो
हेलौ नोंथां।
औ नोंथां।
नोंथाङा फोरमायजोबासै।
अ नोंथां दायो दोन्थ'नोसै खोमा नोंथां?
औ माबाफोर उसिबिदा दं नामा नों
औ नोंथां।
औ दे होमबा गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।